खोनादोंना नोंथां
खोनादों लासैसो खोनादों।
अ ओ आं नोंथांजों माने दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनोसो कल खालामदोंमोन आरो
ओ ओ दे
ओ नोंथाङा ओरैनो माबायदि जायगायाव दावबायखांखो?
दावबायनायाथ बहुद जायगा दावबायबाय
ओ बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनगोन एसे खोन्थानो हागोन नामा?
एक्सपिरियेन्सआथ' बहुत मोनबोबाय बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायबोबाय आरोना।
माबाय बेफोर जायगायाव थांनानै ओ नोंथाङा माबायदि ओ‌ जेनेबा बे जायगानि सोमोन्दै एसे खोन्थाना होयोबा मोजां जागौमोन?
जेन-जेनेबा आं टावाङाव थांदोंमोन खनसे।
औ
थावां होननाय जायगायाव बेयाव बाय जों माने न-ननिफ्राय थांदोंमोन नालाय ननिफ्राय थांनायावहाय जों बाइकजों थांदोंमोन। बाइकजों थांनायावहाय मेक्सिमाम सानसेयानो लाफ्रामदोंमोन।
औ
उम आरो बे जायगायावहाय माने खनसेनो बाइकजों थांदों नालाय खनसेनोथ दावबायनो हाया। लासै ला सै दावबायलांदोंमोन।
औ ओ बे जायगायाव थांनानै ओ नोंथाङा माबायदि मोनखो??
जायगायालाय मोजाङानो। जायगाफ्रालाय मोजाङानो मानसिफोराबो मोजाङानो जायगाया एसे गुसु।
औ
गुसु बोथोरनि आरोना जायगाया।
आरो नोंथाङा उम मा बायदि बायदि जायगायाव थांनानै मोजां मोनो?
खोनायाखै
अह नोंथाङा माबायदि जायगायाव थां नानै मोजां मोनो? माने बेरायनानै माबायदि ओरैनो
आं आं इदिनो गुसु जायगायाव अहाय दावबायनो बा हान्थिनो मोजां मोनो।
औ गुसु जायगायावल थांनो मोजां मोनो नामा नोंथाङा। अह। ओरैनो ओ जेरै ओ जाहारफोराव थांनो मोजां मोना नामा?
जाहारबारियावथ आं थांफेराखै। थांनायालाय थांबाय मा होनना बुङो बे हाजोफ्राव एसे थांबाय आरो ना जाहार माने एसे हाग्रा बंग्राफ्राव होमबाबो आं बांसिन गुसु जायगाखौ मोजांसिन मोनो आरो ना।
औ।
गस्ला गानफब जोमफनो हान्थिनो मोजां मोनो।
औ ओ जोंनिखैबो मोनसे जायगा दं आं बिनि सोमोन्दै खोन्थानोसै आरो नोंथांनो। नोंथाङा मालाबा माने बेरायफैनो
ओं।
ओ जोंनिखि मोनसे जाहार दं आरो बेयाव थांब्ला बिराद जिब जुनार नुनो मोनो आरो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै नुनो मोनो बेयाव थांनोब्ला ओ जोङो फरेस्ट दिपार्टमेन्टनिफ्राय पारमिसन लाग्रोनो गोनां जायो आरो। आ पारमिसन लायाबा हाबनो हाया। आरो बेयाव गोबां मैगंफोरबो मोननो हायो आरो। जिब जुनार बुङो ब्लाथाय जोङो मैदेर खासेव आरो ओ मै। हाग्रानि अमा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
ओ।
बेफोरखौ जोङो थांबानो नुगोन बेबो नङा आरो मालाबा खाफाल लाना खाफालजों नुनो मोनो आरो। ओ बिसोरबो जेब्लायबो ओंखारबाय थायाना गावसो आदार जानोबालसो ओंखारोना बे समाव नुगोन आरो आरो गोबां दाउबो नुयो जेरै दाउराइ ओमफ्राय धनेस दाउ बेफोरखौबो नुनो मोनगोन आरो। नोंथाङा जुदि मालाबा फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन बिराद मोजां जाय गोसोखौ बोनो हायो बिनि मिथिंगानि समायना महरानो ओ बेयाव थांब्ला गोसोखौ माने जेनिबो दावराव दावसि गैला खालि ओ दाउमा दाउस सानि गाबनाय ओ बिफां लाइफांनि सोमखोर महर बिफोरखौ नुब्लानो गोसोखौ सान्थि मोनो आरो। नोंथाङाबा बिदिखौ मोजां मोजां मोनोना मोना मोनोब्ला मालाब्ला फैनो हागोन आरो बेराइ
मोनो मोनो थांगोन मालाबा सम मोनबा।
ओ नोंथांनि जायगाखैबो जाययै बेफोरबायदि बेरायग्रा जायगा दं नामा?
उम दङ जोंखैबो दङ।
एसे माबायदि बेरायथाव जायगाफ्रा खोन्थानो हागोन नामा?
बेराथाव जायगायालाय इदिनो ओ शिब मन्दिर दङ। इदिनो पार्कफोर माबा माबिफोर दं आरो ना बायदिसिना।
औ बे पार्कआव मा मा नुनो मोनगोन?
पार्कआवहाय जेरैहाय मैदेर ओमफ्राय सम लानानै मोसाफोर ओंखारो। ना दै बोहैलांनायावहाय नाबो ओंखारो।
अ उम
नोंथांजोयालाय अबे अबे जायगायाव बेरायखो?
आंबोथ' गोबां ओ जोङो आं बांद्राय जायगा बेराया जों आङो माने दाखालि बावैसो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आरो बे जायगाखौ खोन्थानोसै आङो बे जायगायाव थांनायाव बिराद मोजां मोनदों आरो बेयाव थांनानै माने बेयाव मोनसे बिलो दङ'। बे बिलोयाव बिराद बिबार बारि दं आरो थब्ल' बि बार दङ' बेयाव थांनोब्लाथाय आ बे थब्ल' बिबारसिम सहैनो थाखाय नावजों थांनो गोनां जायो आरो आरो बिराद बार खोलो खोलो नाङो बिराद मोजां लामायाबो बिराद समायना ओ जेरै ओ लामायाव हाजो हाला दंलाबायो आरो बिराद
उम।
आरो बेरायनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
बेरायनायनि सोमोन्दैथ' हायो हानाया।
दे इसे
गोजान गोजान आव थांनोबा जों बुहुद
खोनायासै आङो। खोनायासै देलाय बुंफिनलाय।
बेरायनाया गोजान गोजानावबो बेरायनो हायो खाथियावबो बेरायनो हायो। ओमफ्राय
आरो
बियो गावनि सायावसो सोनारनाय जायो आरोना मालाबा समावहाय बेरायनाया आरो बेरायनो मोनदों बा बेरायनो हायो होननानैबो बेरायबाय थानो हाया।
औ जोङो गोबां ओ सानफ्रोमबो खामानियावनो बिजि थायो ना जाया दानि जुगनि मानसिफ्रा? माने दानि जुगनिल नङा गो गोदोनि मानसिफोराबो बयबो खामानियावनो बेस्थ' थायो नालाय बे बेरायनायखौ लानांगौ आरो मालाबा गोसोफ्रा ओ थाजिम जायो बेरायनो मोनब्ला, नङा होमबा?
औ औ
औ खामानियाव इमान गोग्लैसोनानै बेस्थ' थानाय मालाबा सानसेखौ बेरायनो हायो आरो सम लानानै बेरायनांगौ गोसोफ्रा सान्ति जायो माइन्दा फ्रेस जायोना। हेलौ
ओ खोनादों। ओं खोनादों। खोनादों।
दा नोंथांमोननिखै ओ माइ गायोना गाया?
जोंखोय माइ गायो।
औ गायो ना खो थिया फोखांजोबबायना?
थिया फोहांबाय दायो एसे एनै।
औ दासो फोहांदों नामा?
औ
अ ओ नोंथांमोननिखै अखानि दैजों गायोना ना ओरैनो बान्दोफोरनि दै मोनो?
ओं जोंनि जायगाखैहाय अखानि दैजों बांसिन गायनाय जायो।
औ
बान्दोनि बान्दोनि दैफोर बारा माने बारा एभेलेबेल फैया माने जों
अ ओमब्लाथ' अखानि दैखौ नेनो गोनां जायो।
औ औ ओंखायनो बे बोसोराव एसे लेत जाबाय। खोथिया फोनायफ्रा।
बो सोरोरफोरावथ अखायानो खममोन माइ गायनो हानाय ना हायो
थांनाय बोसोरावबो बारा माइ गायनो हायासै एसेफोरलसो गायनो हादों।
अ दाथ' अखाया मोजाङैनो हागासिनो
नोंथांजो मोनखैलाय गायोना गाया नोंथांजोआ
औ गायो जों थिंबो गायो जोंनि दै बान्दोनि दै मोनो। बान्दोननि दै मोनबाबो बान्दोन दैया थोजोबनो हायाना अखानि दैनि गोनांथि जाथारो आरो।
हेल'
ओं खोनादों।
अ खोनादोना? ओ माइआ माबायदि जायो नोंथांनि थिं
जोंखैलाय माइआ एसे गाज्रिबो नङा मोजांबो नङा बिदि जायो आरो। हासारफोरखौ बारा इउस खालामनाय जाया। बाहायनाय जाया जोंखै
नोंथांजोमोनखै बांसिन हासार होना गायो नामा?
बिदिथ' हासार होनाय बांद्राय होआ एसे ओ मुलिफोरखौ होयो मा होनो दानि दिनावथ' बिराद एम्फौ एनलाया गोबां जाबायना ओंखायनो एसे मुलिखौ होनो गोनां जायो आरो। आबादखौथ' एसे से जों इमान खस्थ' खालामनानै खस्थ' खालामबाय जिहेतु जोंथ' इसे ब्लाबो मोनखानांगोन नङा होमबा? गासिखौबोथ' ओरैनो हाजार होआलासिनोथ' मोननो हाखाया खस्थ' खालामखानांगोन ओंखायनो होयो आरो इसे बांद्राय होआब्लाब बो जखानि नांगौसेबांखौ होयो आरो।
औ नोंथांजोआलाय माइ गाय फेरगोनना गायफेराखै
गायो। गामियाव गायखायो नालाय गामिनियालाय बयबो गायखायो। दे होमबालाय नोंथां गो बाव सम रायलायनाय जाबाय
औ दे जागोन दे